औ
औ नोंथां फ्रि दा नोंथाङा?
औ औ नोंथां
औ औ औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो फन खालामदोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ आयदाया जाहैबाय जोङो राव सोलायनाय जोंनि गेजेरावथ' दायो राव सोलायनाया खान्थि दङ होमबा नङा होमबा नोंथां? औ दा बे खौनो लानानै आं सावरायनो सानदोंमोन जे जोंनो राव सोलायनायखौ मानो नांगौ राव सोलायनायनि गेजेरजों जोंहा मा मुलाम्फा दङ बेखौ जोङो सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नों
औ औ बिदिब्ला नोंथाङानो फोरमायना होग्रोदो नामा नोंथां।
औ नोंथां आं हानायखिनि आंनिफ्राय फोरमायनो नाजानि।
औ नोंथां दे।
औ दा नोंथां जोङो राव सोलायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबाङानो मिथिखायो जोंहा मोनसे रावनिफ्राय गुबुन मोनसे रावसिम सोलायनायखौनो जोङो राव सोलायनाय होननानै बुंनो हायो नङा होनबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा राव सो लायनाया मानो थाखाय गोनांथि होननानै बुङोब्ला जोंहा राव सोलायनायनि गेजेरजों गोबां मोनसे रावनिफ्राय मोनसे रावहा गोबां मुलाम्फा जायो जाय राव खौ जों सोलायगोन बै रावनि माखासे साननाय हनाय बिथांमोननि सुबुंफोरनि साननाय हनाय लो गोसे बिथांमोननि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय माबायदि थासारियाव थायो बिथांमोना बिथांमोननि समाज नि माखासे नेमखान्थि बा बेफोरबायायदि गोबां हारिमुवारि बिथिंफोरखौनो जोङो राव सोलायोब्ला जों मिथिनो हायो आरो जेरै दा बुंनो हायो नोंथां सासे बर' सुबुङा गुबुन एसामिस बा इंराजि रावफोरखौ बा हिन्दी रावफोरनि बिजाबफोरखौ जोङो फरायनो रोङा नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि सुबुंफोर थायो औ दा बैफोरबायदि सुबुंफोरा बै बिजाबाव मा लिर लिरनाय दं मा गियनि सोमोन्दै लिरनाय दं जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनानै मोना खारन जोंहा बे बिजाबखौ फरायनो रोङा बा बिथांमोननि जोङो आखरखौ सिनायनो रोङा दा बेफोरबायदियाव जोंहा सासे सुबुङा राव सोलायनाय बिजाबनि जोहै जोङो बैफोर रावफोरनि बिजाबखौ जोंनि बर' रावाव सोलायना होनाय लोगो लोगो जोंनि गोबां बर' सुबुंफ्रानो गुबुन गुबुन रावारि सुबुंफोरनि हारिमु जानाय लोंनाय नेमखान्थि थासारि गोबां बि बिथिंखौनो जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों बा राव सोलायनानै मोननायनि गेजेरजों जोङो मिनथिनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बेनि थाखायनो जोंहा राव सोलायनाया गोनांथिथार होननानै जों बुंनांगोन आरो नोंथां आथि आथिखालाव जोंहा गोबां सुबुंफोरानो गुबुननिखौ मोजां मोननाय बे मोनसे सानथाया फैबाय नङा होमबा नोंथां बा गुबुननि माखासे माखासे नेमखान्थि बा बिसोरनि राव सोलोंनो लुबैनाय मिथिनो लुबैनाय बेफोरबायदि थासारिफोरा जोंनि गेजेराव फैनाय लोगो लोगो जोंहा राव सोलायनायखौबो गोबां गोनांथि जानानै फैबाय नङाबा जोङो मा जायो नोंथां बिथांमोननि साननाया माबायदि बेखौ मिथिया बेफोरबायदियाव जोङो माने माने मा होनगोन नायलायनो हायै माखासे थासारिफ्राबो जोंनि गेजेराव गोदो गोदायनि समावसो सोमिबोदों नङा होमबा नोंथां
औ आथिखालाव जोंना गोबां सुबुंफोरानो मा ज' ज' थालायनायखौ जों नुनो मोनसै गोबां रावारि सुबुंफोरा मोनसे जायगायावनो ज' ज' थालायनानै जिउ खुंलायनायखौ नुनो मोनसै
औ
औ दा बैफोरबायदि थानो हानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बिथांमोननि साननाय हनायखौ मिन्थिनानै बिथांमोनजों माबायदि गोरोबनांगोन बिथांमोना माबायदि थायो माबायदि जायो बेफोरबायदिखौ मिथिनायनि गेजेर रजोंनो जोङो माने खौसेथियै थालायनो हायो बा खौसेथियाबो बाङो आरो नों थां जोंहा बेफोरबायदि
अ नंगौ नोंथां।
राव सोलायनायनि गेजेरजों।
औ।
दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनानै होनो हागोन ना आंनो?
ओ हागोन नोंथां। जा एसे हायो बेखौ आं फोरमायनसै। आ जोंनो राव सालायनाया थ' जोंनो गोनांथि दं होननानैखौनो बुंनांगोन मानो होनबा जोंनो आ राव सोलायनायनि गेजेरजों जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आ गुबुना गुबुना हारिनि गुबुन रावनि जा लिरथायफोर बेखौ जोङो गोरलैयैनो गावनि राव बुजिनो हायो बा फरायनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? आरो नोंथाङा होनबावदोंमोन जे जोङो गुबुना गुबुननि रावखौ सिनायनो हायाबा रायलायनो रोङाबा जों बिसफोरखौ जोङो बुजिया। खो जोङो राव सोलायनायनि गे जेरजों बेयो जोंनि गोरलै जायो जे जोङो बिसोरनि बै बेवहाय मा लिरदों बेखौबो जोङो बुजिनो हायो आरो नोंथां। दा राव सलायनायाव जोङो आ माखासे रोंगौथि थानांगोन जे आ जाय रावनिफ्राय जाय रावआव राव सोलायगोन जेनेबा जोङो सर्स लेंगुवेज टारगेट लेंगुवेज बेफोरबायदि नालाय सर्स लेंगुवेज निफ्राय जोङो टारगेट लेंगुवेज सिम लांनायाव बै रावस्रिलायग्राया सर्स लेंगुवेजखौबो मोजाङैनो मोनथिनांगोन। आरो टारगेट लेंगुवेजाव बेहा गियान थानांगोन जे सर्स लेंगुवेजखौ बियो बुजिनानै बेनि गासिबो लिरथाइफोरखौ बियो फारि फारि बुजिजोबना लाग्रोनो नांगोन बेव हाय मा मा लिरनाय दङ बेनि उनाव बियो जाय रावाव राव सोलायगोन बे रावआवबो बेहा आबुं गियान थानांगोन जे बेनि बेवहाय बेखौ मा बुंगोन जेरैहाय जोङो ओ मोनसे ओ अखमियानिफ्राय लायोबा जोङो बर' राव सोलायोबा ओ जोंनि अखमि याव लिरनाय थाबा जेनेबा भात बेफोरबायदि बे भातखौ जोङो अखमियानिफ्राय बर'आव मा लिरगोन भातनि सोलाय बर'आव मा जायो जेरै ओं खाम बेफोरबायदि बेहा माने गियान थानांगोन दा बेफोरबायदि गियान थायोबासो माने बियो आ बुं खालामनो हागोन जे बे राव सोलायनाय बिजाबखौ। दा जोङो राव सोलायनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे मुलाम्फायानो थायो जेरैखाय जोङो बे रावनि माखासे लिरनायफोरखौ बुजि मोनगोन लोगोसे जोङो ओ सोर लिरगिरिया मा लिर लिरदों बबे समाव मा लिरदों बेखौबो जोङो मोनथिगौ दायरेग नि जोङो गुबुना थुनलाइफोरखौ जोङो फरायनो एसेबाबो गोब्राब मोनो दा गुबुनारिनि थोनलाइखौ जोङो बर'आवनो फरायनो मोनोबा जोङो बेखौ एसेबाबो गोरलै जायो। दा बेफोरनि बेलायाव जोङो बेफोरबायदिया माने जोंनि थाखाय गोरलै जायो जे जोङो गुबुननिखौबो जोङो मोनथिनो हायो। बेबायदिनो गोबां रावसलायगिरि फोरा जोंनि गेजेराव गोबां राव सोलायबोबाय जेरैहाय जोंनो एसामिसनिफ्राय बर' लाब्बाय। सोरबा ओ मा होनगोन बेखौ गुबुन हिन्दी निफ्राय बर' लाबोबाय बा इंलिस निफ्राय बर'आव लाबोबाय ए बेदिनो गोबां दं आरो। जे जोंनि गेजेराव माने गोबां राव सोलायनाय बिजाबफोर ओंखारबाय दा बे राव सोलायनाय बिजाबफोरनि गेजे जेर जोंनो जोङो गोबां गुबुन गुबुन धोरोमनि बा गुबुन गुबुन हारिमुनि खोथाबफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनबाय। बे गोरलैयैनो फरायनो हाबाय बेफोरबायदि आरो नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां जोंहा मोनसे मोनसे हारिनि थुनलाइयाव ओ बै हारिनि गोबां ओ फारसेनिफ्राय लानानै जोङा हारिमुवारि बिथिं बा जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय साननाय हनाय गासिबोआनो बेरखांफायो नङा होमबा नोंथां औ। दा बेबायदियाव जोंहा माने ओ बिथांमोननि थुनलाइखो जो गुबुन रावनि थुनलाइयाव जोङो राव दानस्लायनानै होनाय लोगो लोगो जोंहा बिथांमोननि माखासे बायदि बिथिंखौनो जोङो मिथिजोबनो हायो आरो। दा बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां मुलाम फा जायो आरो गोबां जोङो सोलोंथाइबो लानो हायो होननानै बुंनांगोन जोंहा मिथि थि हायि खोथाफोरखौ जों मिथिनोबो हायो। औ दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथां मोनसे खोथाखौबो बुंनो लुबैदों जे जोंहा राव सोलायनायखौ आथिखालाव नङा ओ इन्टारनेटआव सोना होनाय होनायनि गेजेर जोगो माखासे सुबुंफोरजों मोगा मोगि रायज्लायनो हायाब्लाबो जों बै राव सोलायनाय वेबसाइटनि गेजेरजों जोङो ओ रावखौ दानस्लायलायनानै जोङो रायलायनो हानाय बेफोरबायदि गोबां सुबिदायाबो फैदों नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेनि थाखायनो जोंनि गेजेराव माने राव दानस्लायनाया गोबां आथिखालाव माने गोन नांथि जानानै फैबाय आरो नोंथां।
औ औ।
दा बेफोरबायदि राव दानस्लायनाय जानायनि थाखायनो जोंनिया जोंनि बुहुमा मोनसे न'खर बायदि जानो थांगासिनो दं नोंथां लास सै लासैनो जोङो गाैखौबो मिथिलायजोबनो थांगासिनो दङ गासिबो खौसे गोरोबलायनायाव जों हो माने गोबां हेफाजाब मोनदों होननानै जों बुंनांगोन आरो नों
औ औ नंगौ नोंथां। दा बिदि बिदिनो जोङो ओ राव सोलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो खौसेया फैदों एसेबाबो। ओ डायरेक्ट थोंजोंयैनो गासिबो खौसे फैजोबाखैबाबो जोङो गोबां खौसे फैदों होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोबा जोङो खौसे फैदों होननानै मा दि बुंनो हागोन होनबा जोङो जोङो दायो जेनेबा बर' हिसाबै जोङो बर'आव फरायो बे नंगौ एनिफ्राय जोङो गुबुन हारिनि दावस्रिलायनाय बिजाबखौबो जोङो फरायनो मोनबाय दा बि बियाव जोङो बैसोरनि थुनलाइखौ फरायनाय जाबाय आरो नों थां जे बेफोरबायदि माने बयबो गावब गाव गावनिल' थुनलाइखौ फरायलासे गुबुननि थुनलाइखौबो फरायनो खाबु मोनदों बे राव सोोलायनायनि गेजेरजों। दा बेफोरबायदि जोङो खौसे जादों होननानै बेखौनो बुंनो हागोन जे माने जोङो गुबुन असमिया थुनलाइखौबो जोङो फरायबाय। दा बर' थुनलाइखौबो असमियाव राव सोलायोबा बेबायदिनो जेनेब बा ओ असमियाफोराबो बेखौ फरायबाय दा बेबायदिनो माने बैजों बै बैजों बै माने सोनारलायनाय बायदि जादों आरो नोंथां दा बेबाय दियाव जोङो बेखौनो खौसे जादों होननानै बुंनो हायो आरो।
औ थारैनो नोंथां दा नोंथां बुंनाय बाय दिनो नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायना होबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दा बेबायदिनो जों बुंनो हाबावो ओ जोंहा बे खायफाया सानगोन जे जोंहा बेफोरबायदि थुनलाइ राव सोलायनायनि गेजेरजों माबोरै खौसेथिया फैदों दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा खौसेथिया बोरै फैदों होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि मोनसे थुनलाइयाव बेरखांनाय बिथांमोननि हारिमु साननाय हनाय माखासे जों बिथिंफोरखौ मिथिजोबनो हायो नङा होनब नोंथां थुनलाइयाव बेफोरो माने बेरखाङो बेफोरो मोनसे मोनसे थुनलाइनि आखुथाय जानानैायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ दा बैफोरबायदियाव माने जोङो बिथांमोननि साननाय हनायफोरखौ बिथांमोननि हारिमुखौ मिथिनाय लोगो लोगो औ बिथांमोनाव बेफोरबायदि नेमखान्थि दङ बिथांमोनाव बेफोरबायदि जानाय लोंनाय दङ जों मालाबा समाव बिथांमोननि जानाय लोंनायखौ जों जानायनो लुबैयो लुबैयो नङा होमबा नोंथां दा बिथांमोननि नेमखान्थि फालिनायफोरखौ जों नायनो लुबैयो बैफोरबायदि जोंनि बैफोरबायदिनि गेजेरजों जोंहा माने जाला लोंलाफ्राबो एसेबाबो मिक्स जाबोनो हमदोंबा
औ
बिनिखौ लालाय होलाय बिदि जानो हमदों नङा होमबा नोंथां
औ नांगौ नोंथां।
औ दा बेबायदिनो आरो जोङो नुनो हाबावो जोंहा रावखौबो राव जोङो गुबुन हारिनि होननानै जोङो आथिखालाव बांद्राय मुगैनाया एसेबाबो खम जालांबाय। जेरै जों बुंनो हायोमोन गोदो औ बर' समाजखौनो जोंनि बर'। सुबुंफोरखौनो गुबुन हारिफ्रा जोंखौ सिगां समाव नायनो हायामोन एसेबो जिंजों थां। बानो माइ लामनाय जिाव सायखं गोग्लैबानो बे माइखौ जायालासे गारहरनाय बेफोरबायदि जों गोबां खोनानो मोन। मोनोमोन नङा ओमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ नाथाय आथिखालाव माने जोङो ज' ज'नो। ओ असमिया सुबुंफोरजों बा गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों जोंनि बर' सुबुंफोराबो खाथि खाला थालायनानै। ओ गोबां ग्रोम ग्रोमै संसार जालायनाय रायजो जालायनाय बा। बैसोर जाथिनि सुबुंखौ। ओ जोंनि बर' सुबुंफ्राबो हाबा लानायबा जोंनि बर' सुबुंफोरखौ गुबुन जाथिफ्रा। बर' सुबुंफोर गु गुबुन सुबुंफोरा जुलि लाहैनाय बेफोरबायदिफ्रा सोलिनानै फैजोबोबाय नङा हबा।
औ नोंगौ नोंथां।
दा बेफोरो जोंना बेफोरबायदि राव सोलायनाय बा रावखौ जों मिथिलायनायनि गेजेरजोंनो बा साननाय हनायफोरखौ। मिथिलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो गोरोबलायनानै थानो सोलोंदों होननानै आं सानो आरो नोंथांनि फारसेनिफ्राय।
औ- औ -नंगौ नोंथां। दा बेनो जों बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां। गोरोबलायनाया फैदों।
औ।
बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव माने गोरोबलायनानै आथिखालाव बे राव सोलायनायनिफ्राय। बेखो जोङो बेखौ मोनथिनो मोनो जे। जों बेखौ बुजिनो हायो जे माने जोङो ओ बै थुनलाइयाव मा दङ मा गैया बेखौ जों मोन। मिथियो बेबायदिनो जोङो राव सो। जोंनो गोनांथि आरो जे जोंनो राव सोलायनाया गैयाबा जोङो। गुबुन हारिनि बा गुबुननि थुनलाइखौ जोङो। फरायनो हानाय नङा फरायनो हायोबाबो जोंहा खस। खस्थ' जागोन दा जोङो रावसोलायनाया थायोबा जोङो गोरलैयैनो गुबुन थुनलाइखौबो फरायनो ह। खाबु मोनगोन आरो नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां। जोंना समाबो जाबायमोन दे नोंथांना।
औ -औ -जागोन दे नोंथां।
दे होमबा नोंथां ओ जों।
औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों।